हेलौ औ। औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हर दोंमोन नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां सम दं।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि न'खर एबा नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो एबा मा मा ओ मैगंफोरजों संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोङो अनला खानाय होनबा थ' जोंनिया बर'नि मोनसे बुहुमनाङैनो बर'नि मोनसे गुबै ओंख्रि एबा खहाब थावना ओंख्रि नङा होमबा नोंथां जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो बर'फोराव जोङो बर' हारिया ओ
औ
अनला ओंख्रिखौ गोबां बिदिनो जायो जोङो फोरबोफोरावबो जोङो होनाय जायो बिदिनो जोङो आलाायसि दुमसि एबा न'खरफोरावबो जोङो गोबां सावलि बादारि जोङो जाबाबो जोङो जा जानाय जायो संनाय नङा होमबा ओ जोङो अनला खारैखौ गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रि एबा जोङो खाब सावना जोङो ओ मैगं होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओ अमाजों न'नि दाउजों बिदिनो जोङो ब्रयलारफोरजों नाजों एंखावरि बिदिनो खांख्राइफोरजों जानाय नुयो नुनो मोनो नाथाय नाथाय जों मैगंफोरनि बादाव जोङो बिदिनो जोङो बासिगि बिबार एबा सेवालि बिबार ओ एबा जोङो खांखैया फिथाइ ओ ओ एबा खायला खायला गोखा नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो मुला गोरान ओ बायदि बि बिदिनो जोङो गोजां बोथोर समाव जोङो लाइ लाफानि सिजोन जायो नङा होमबा नोंथां ओ लाइ लाइ फाख्रि लाइ फाख्रि संनानै जोङो आगोन म खौ आगोल नांखो फोरबोआव जोङो होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो अनला अनला खारैखौ ओ मारै सङो होनना बुङोबा जोङो ओ बायदि ओ जोङो बायदि माइरंफोरजों जोङो संनो हायो
औ औ औ
ओ जेब्ला जोङो अनला खारैखौ ओ संनो नागिरो अब्ला जोङो माइरंखौ जोङो नांगौ जखानि जोङो खुर नियमानो जोंनियाव खुरुसेफोरानो से जायो नङा होमबा जों सारायसे गाहाम संनो हायो जोङो बिदिनो मोनसे आइजेंआव सोमना दोननानै नांगौ बायदि सनानै जोङो जे बियो रुजासिम थागोन अब्ला बियो रुइखांबा जों बेखौ मोनसे आइजेंआव बोखांना लानानै बिनि दैखौ सर' होनानै जोङो उवाल एबा दिंखियाव जों देनायखौ नुनो मोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ
जेब्ला बिखौ देनानै गुन्दै जायो अब्ला बियो अन महर लायो अब्ला बेखौ जोङो साराय गुदुंफोराव जोङो दै जाननानै ओ बिदिनो जोङो गोदौहोनानै बेखौ आखाइजों ओ सा साबस्रिना होनाय जायो ओ बेखौ जोङो ओ बिदिनो जोङो जबब'' होबा बेखौ ओ गथा गथि खानानै बियो ओ मोजां जानो नागिरा ओ बेनिखायनो जों आखाइजों साबसेलाय बेखौ एरनानै होनाय जायो ओ बिदिनो जोङो बिदि मोननो ओ बिदि जोङो महर लानाय नुबा बेहाय जोङो ओ खारैखौ जोङो होनाय जायो खारै होखांनानै बियो गोदौबा जोङो फालौ संख्रि बिदिनो जोङो जाब्रां देना होनाय जायो आरो ओ बिदिनो ओ जोङो दुन्दिया एबा गंगार दुनदिया हाइजें बिलाइ होनाय जायो जों गोदोनिफ्रायनो संनो मिथिबोदोदि बेहाय जोङो रंनि मस्ला मस्लिनि जेबो गोनांथि जाया नङा हबा नोंथाङा जोङो बिदिनो नाय नाय एवना लानाय एबा जोङो बेदर अमा बेदर एबा जों दाउ बेदरफोरखौ खौ एवफ्रा लानायखौ बेहाय जोङो मोननो समाव जोङो जबब' होनायखौ नुनो मोनो ना नङा होमबा ओ जों बिदिनो बेखौ मोनजासिम ओ गोबां ओ गोबाव मोनजासिम जासिम जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ बो जोङो बर'नि ओ हाबाफोरावबो हाथासुनि खुरनायाव जोङो अमा बेदर ओ बिदिनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ सङाबा अ जाया नङा होमबा नोंथां ओ जोङो अनला ओंख्रिजों सो जोङो बे फोरबोखौ खुंनो हायो जोङो हाबाफोरखौ। ओ हाथासुनि होनायखौ जो बेजों बाहायनाय नुनो मोनो ओ जों आगोन मां खो समफोरावबो जोङो गोबां बिदिनो ओ जोङो ओ बिदिनो जोङो फुजा होनाय समाव जोङो देबि बुरि देबि बुरिनि जोङो फुजा होनायफोराव जोङो गोबां रायजो राजाफोरनो जोङो ओ बिदिनो लाइ बिलाइजों अन फाख्रि संनाय जानाय नुनो मोनो। ओ जोङो लाइ फाख्रिजों अनला संनाय ओ बुङोब्ला जोङो जेरै ओ लाइखो जोङो थावजों एबा जों खारैजों रहायना लानायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जों दै हो ओ दै होनानै गोदौबा बे अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि सार स्रिना होनानै जोङो ओ खारै होनानै संनाय जायो नङा होमबा। दाउ बेदरफोरजों ओ गोबां बिदिनो संनाय नुयो। जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो मोननै रोखोमनि संनाय जायो। जोङो मोखिबो जानाय गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बि दिनो ओ थाइगिर ओ थाइगिर दोङो थाइगिर फि थाइफोरजों जोङो ओ ना होनानै ओ हाखरनि बिदि दोङो ना गिदिरफोरजों ओ ना फिसाजों जायखि जाया जोङो गोबां संनाय नुनो मोनो ओ बर'नि मोनसे बियो ओ एंगार हायै ओंख्रि।
औ बुंनो थाङोब्ला औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनिया बे ओ बर' ओ जोंनि बर'फोरा बेखौ ओ बिदिनो फोरबोफोरावबो बाहायो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो फोरबो बिदिनो जोंनिया गोदोनिफ्राय नेम दोंखायो। बिदिनो जेनेबा हिन्जाव गोदानफोरखौबो बिदि अनला ओंख्रि दाउ बेदर संनो होनाया दोङो नङा होमबा नोंथां नेमा। जेन'बा जायबा न' खराव हिनजाव गोदान एबा खैना गोदान लाबोदों माने बिनि नेम बुंनो थाङोब्ला जों हाबा ओ जों गोदोर खामब्लाबो जोंनिया बिदि हाथा खुरनाय नेमा थाखायो नङा होनबा नोंथां। अनला ओंख्रि संनाया। बेनो जों गिबियाव हाबा गोदोर खामब्लाबो ओ जोङो न'आव ओ मोनायाव बे हा थासुनिखौ ओ जेनेबा होखानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां? औ बे हाथासुनि जोंनिया हिनजाव गोदान एबा खैना गोदानखौ बिदि अनला ओंख्रैजों बिदिनो ओ दाउ बेदर संनाय नेमा दोंथारो आरो नोंथां। बिदि ओ संनानै जेनेबा ओ रायजोनि मानसिफोरखौ जाहोनांगौ आरो हराव।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो आरो जोंनिया मोनसे फोरबो दोंब'यो बे जाबाय बे आघोन मांखो नि जोंनिया माइरं गोरलैनि फुजा होनाय नङा होमबा नोंथां। ओ बे फुजा होनायावबो जोंनियाव अनला ओंख्रि एबा सबाय लगायनानै ओ दाउ बेदरजों संनाय नेमा गोदोनिफ्रायनो दोङो आरो नोंथां।
औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो अनला ओंख्रिखौथ' जेनेबा जोङो न'नि माइरंजोंबो संजायो आरो बे कन्ट्रेलफोरनि मोननाय ओ माइरंफोरखौबो संजायो नङा होमबा नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोर ओ बायनाय माइरंसाय जोंनिया बे न'नि माइनि माइरंनि ओ अनला ओंख्रि ओ संनाया बां सिन गोथावसिन जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ जों बिदिनो जेनबा बिदिनो दाउ बेदरजोंबो सङो खायसेफ्राथ' ओ साम'जोंबो संनायखौ नुयो आरो नों साम' जोंबो बिब्दिनो बिदिनो अनला मेखि संनो होनब्लाथ' बिब्दिनो नाफोरजों संनाय नुयो बांसिन। अनला मेखि संनो थाखाय खायसे बिदिनो थाइगिरखौ बाहायो आरो आरो जोङो मुला गुथिजोंबो अनला खारै जाजायो। आरो बासिग्रि बिबारजोंबो बिदिनो औवा गाजाफोरजोंबो जाजायो नङा होम्बा
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंनिया लाइक गोरलै ओंखारनाय समावबो जोंनिया अनला फाख्रि जायो आरो
औ नंगौ।
बे अनला ओंख्रि संनो थाखाय बिदिनो खारैखौ माबोरै मोनो होनब्ला जों खारैखौथ' जोङो बिदिनो ओ बे थालिर थाइगा गांनाय बिफां ओ थालिर बिफांखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय मोनो नङा होनबा नोंथां? औ बे थालि बि ओ जाय फिथाइ थाइगायो बे बिफांखौ जोङो दानफायनानै बिदिनो लांदां जायगा दुब्लि एबा फोथाराव लांनानै जों माने बेखौ सेखाजों माने जोङो ओ माबायो आरो खारै जिरो आरो बेखौ गोबा-गोबा खालामो नङा होम्बा?
औ नों
औ गोबा-गोबा खालामनानै जोङो दुब्लियाव सान्दुं लांनाय जायगायाव जों बिदिनो ओ लामस्रिनानै होयो आरो गेसेङै। बिदिनो ओ खारै बे खारै आथिया थालिरनि खारै एबा मे खारै माथाखौसो बांसिन खारैया जार गोसा जायो होननानै जोङो मिथिगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जोंनिया बे खारैया रानो अब्लानो जों बे खारैखौ ज' बुथुमनानै जों माने सावो आरो खारैया बिदिनो खारै जो मादाया खालामनो थाखाय एसे गोबौ लायो आरो नोंथां। बिदिनो खानसेयावनो खामाबो बे बिदिनो खाननै बिदि खानसे हरसे बिदि लायो आरो बे खामजोबनो थाखाय।
औ।
जेब्ला बे खामजोबो अब्लानिया जों बेखौ ओ बे अरखि जाना थायो नालाय बे अरखिया ओ गोमोरनायखौ नेयो एबा दै सास्रि-सास्रि बेखौ माने जोङो ओ न' फारसे लाना फैयो आरो नोंथां। ओ खायसेया न' फारसे लाबोआलासिनो बिदिनो दुब्लि एबा फोथारफोरावनो सालिग्रोयो आरो मोजाङै। सालिग्रोनानै न'आव लाबो। बेनिफ्रायनो जोङो बे खारै मैगंखौ संनो थाखाय जों दै एसे होनानै जों सरो आरो
औ नांगौ।
बुंनो थाङोब्लाथ' खारैनि बेसेना जोबोद बेसेन गोसा नङा होम्बा नोंथां? बिदिनो जोंनिया बे सेरसेयावनो बबा जौसे रां लायो सोरबा सोबिथ' नैजौ गाहाम लायो आरो। खारैखौ बिदिनो बे थालिर बिफांजोंल' मोना बिदिनो जों बे मैथ्रु एबा मुदुगुल बिफांनि ओमफ्राय मोनो बिदि बेसर साबाफोरनिफ्रायबो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ अनला ओंख्रिखौथ' ओ जों माबोरै सङो होमब्लाथ' अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियाव माइरं लाग्रोयो नङा होम्बा? माइरंखौ बारा एसे बुरजा लाया एसे खम बिबांनि लानानै जों बे खौ खायसे अनला ओंख्रि देनायावनो ओ दिंखिफोराव माने बिदि रुहुन फालौ बिदि मस्ला-मस्लि होखायो आरो खायसेया। औ होखांनानै देयो ओमफ्राय देनानै ओ संनो थाखाय जोङो सारायाव दै होनानै माने दैखौ गोदौ होग्रोयो नङाओमबा नोंथां?
औ नों
औ जेब्ला दैया गोदौग्रोयो अब्लानिया जों ओमबासो जोङो बे अनला अन देनायखौ जों माने होयो आरो बेयाव। बिदिनो सास्रि सास्रिसो होयो जोङो एसे जेनेबा एरै एरै। बिदिनो जों खेबसे लागायनो जों लुना होबाथ' जोंनि अनला ओंख्रिया गथा गथा जाजोबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओमफ्राय जोङो बेयाव खारै उनु नांनायखौ नायनानै जा बेदर ओ होनोब्ला जों बेदरखौ एवफ्रामनानै बेयाव होनाय जायो आरो खारैखौ नांनाय बिबांनि होबाय बिनिफ्राय लास्ट समायाव जों बिदिनो मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दियाखौ होयो नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ
औ अनला ओंख्रिखौथ' जों बिदिनो लाव लाव जानाय जाया जों बिदिनो ग'थासो जायो नङा होमबा नों थां औ बिदिनो जोंनिया अनला ओंख्रिया मोनो एबा जायो आरो नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जाना फैबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
औ दे